औ नोंथां खोनादोंना? ओ दायो बिदिब्ला गिबि गिबियावनो मोनाबिलि समनि आंनिफ्राय नोंथांनिसिम गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय।
औ आंनिफ्रायबो।
औ दा बे समाव जेरो ओ जिब जुनार आयदानि सायाव सावरायनो नोंथांजों दान्दिसे सम सावरायनो हागोन दा?
औ हागोन नोंथां।
दायो बिदिब्ला जिब' जुनार होनोब्ला जोंहा मिथिंगायारियोय थानाय हाग्रा बंग्रायाव थानाय बा न'फोराव थानाय बैफोर जिब जुनारखौ जों मिथिना मोनो।
औ नंगौ।
बै जिब जुनारनि बेलायाव जोंहा बायदि रोखोमनि जि जिब जुनारखौ एम्फौ एनला बेफोरखौ जों मोननो थाङो ओ जिबनि बेलायाव गोग्लैयोब्ला जेरै ओ मोसा मुफुर मैदेर गराइ बायदि मानसि मानसिफोराबो बेयाव जिबआव गोलैयो ओ जिब जुनार होनोब्ला जोंहा अ-अरनबारि हाग्राबारिफोराव थानायखौ जों नुनो मोनो बैफोर जिब जुनारनि बेलायाव जोंहा बायदि जिब जुनारनि बेलायाव सो ओ गाज्रि बा मोजां बैफोरखौबो जों मोननो थाङो। जेरै मोसा बायदि जिबआ जेरै ओ बायदि ओ जिब गावनिस्राय फिसा जेरै दाउ अमा मोसौ बायदिफोरखौ बेयो जानानै थांनानै थायो नोंगौ ना? औ, औ आरो जेरै मैदेर बा गराइ बा जेरै मोख्रा बायदिफोरा बायदि रोखोमनि बिसोरो ओ आदार जायो जेरै ओ मैदेरनि बेलायाव होनोब्ला बेसोरो जेरै माइ ओ थालिर बिफां बायदि बिफां लाइफांखौ जानानै थांनानै थायो औ आरो मानसिनि बेलायाव नायोब्ला मानसिया बायदि रोखोमनि ओ मामाखौ जा-जायो जेरै ओ माइ बा बायदि रोखोमनि मेगं थाइगं ओ बेदर सामथाइ बे फोरखौ गासैखौबो जेरै ओ मानसिया जानायखौ मोनो बेखौ जों जिबावबो गोलैयो मानसियानो, उम।
नोंगौ नोंथां।
ओ जों बांसिनानो बैफोर जिब जुनारखौ जों जेरै हाग्रामा जेरै ओ मानास हाग्रामा ओ जेरै ओ सिराखाना बायदियाव जों जिब जुनारखौ दोन थुमनायखौ नुनो मोनदों। ओ जायनि जाहोनाव जों मानसि सुबुं माहारिया बैफोर जिब जुनारखौ जों नायनो थाखाय जेरै सिराखाना बायदियाव दोन्थुमनानै दोननाय बैफोरखौ जों स' महरै बा मेगनजों जों नायनो थाखाय बेफोराव दोन थुमनाय जायो नोंगौना नोंथां?
नोंगौ नोंगौ।
औ आरो जों जेरै मानास हाग्रामा बायदायाव जों दोनथुमना दोननायखौ बांसिन बेफोरावसो दोननायखौ नुनो मोनो मानोना जों गामियारि बिथिङाव जों ओ बेफोरखौ जेनेबा सुबुं मानसि थानायाव बेफोर जिब जुनारखौ ओ बारजि बायदि जिबखौ जोङो गामिफोराव जेनेबा सुबुं माहारि बा ओ जेरै सैमा बा ओ मोसौ न' फिजाग्रा जेरै दाव, अमा फिजाग्रा अमा बैफोर जेरै गामियारिफोराव गाज्रि जेरै मोसा, मोसा, मुफुर ओ जेरै मैसो गारजि मैदेर गाज्रि बैफोरखौ जों दोननायखौ नुनो मोना नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ।
बैफोर जिब जुनारनि बेलायाव नोंथाङा ओ माबाफोर जे जों ओ बायदि रोखोमनि जिब जुनारखौ जों नुनो मोनो बेफोरनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुंथिनो ओ हायो नामा?
औ हागोन नोंथां। खोब मोजां ओ नोंथां थ' गासैबो माने आंनो फोरमायहरनो गास बिबो थार आरो नोंथाङा बेफोर गासैनि फारिलाइखौ आंनो फोरमायहरबाय। जोबोद मोजां मोनदों। खोनानानै नोंगौ ओ जिब जुनार बुङोब्ला जोंहा ओ बेफोर मैदेर, लख्रा, मोसा, मुफुर बेफोर गासिबो फैयो। ओ बे सुबुं माहारियाबो फैयो नोंगौ ओ बिदिनो माने गावबागाव आदार थायो। ओ गुबुन गुबुन आदार थायो। ओ नोंथां बुंलांनाय बायदि जेरै ओ मोसाफोरा ओ बेदर जायो ओ बिदिनो जिब ओ फिसा फिसा जिब फोरखौ माने गाव सिखार खालामनो हानाय ओ जिबफोरखौ गाव ओ आदार खालामनानै जायो। ओ आरो बे दे मैदेरनि बेलायाव बेनो मैदेरा नोंथाङाबो सिगाङाव बुंलांबाय आंनि सिगाङाव
औ।
बिदिनो ओ थालिर माइ बिदिनो फिथाइ सामथाइ हाग्राफोरखौ बोसाबनानै जायो। बेबो नोंगौ। थार।
औ।
ओ नोंथांनि बुंलांनाया मोनफ्रोमबो ओ सैथोआनो खोथाया। ओ बिदिनो आरो न'नि बेलायाव ओ बिदिनो फिसा फिसा ओ फिजाना दोननाय बेफोरबो ओ जेराव ओ सैमा थायो। औ। सैमा थायो मावउजि थायो औ। बेफोरो ओ बिसोरनि ओ जानायफोरा आरो एसे आलादायै थायो आरो
औ नोंगौ नोंथां बुंना बेफोर थारैनो सैथो। जोंहा ओ हाग्रायाव थानाय जिब बा जों गामियारि न'खरफोराव जों जिबफोरखौ फियो बेफोरनि बेलायाव जों ओ गावनि ओ नांगौ जामुं बा जेरै बेदर बेदरनि बेलायाव जोङो जानाय बा गाव बेफार फालांगियाव गावखौ जिब जुनारनि गेजेरजों जे जोङो ओ गावखौ न'खर संसार दानायाव बा न'खर सालायनायाव जों रांखान्थि थियारि आयदायाव जोङो गोनांथि जायोब्ला बैफोरखौ फिनानै जोङो जेरै हान्था मेला बा बाजारफोराव जों फाननानै बेफोरखौ रां आरजिना लानो हायो।
औ।
बैफोर जिब ओ जेरै सुबुं मानसि माहारिया गामियारियाव थानानै बैफोर जिब फिनायनि बेलायावनो दंमोन ओ जेरै अमाखौ जों फियो मोसौखौ जों फियो आरो मैसोखौ जों फियो आरो ओ गराइखौ जों फियो आरो बोरमाखौ जों फियो आरो ओ जेरै मैदेरखौबो जों फियो मै मैदेरखौ जोङो गिबियावनो फिनोब्ला जों बेखौ ओ उन्दै बैसो बा फिसानिफ्रायनो जोङो हाग्रानिफ्राय जेरै ओ जोनोम होनाय समाव जों बेखौ बिनि गुदि जेनेबा उन्दै समावनो बेखौ जोङो बेनि गियान जेरै मानसिनि बा हमदांनो हानाय गोसो जेरै गाज्रि ओ फाब गैयि ओ गाज्रि हाबा मावै बैफोर जों गियानखौ बे मैदेरनि उन्दै समावनो जों सोना लानो हो हा होनांगौ नङाब्ला जोङो बे मैदेर फियोब्ला जोंहा ओ खैफोदसो जागोन जे बियो मानसिफोरखौ बुथारनोसो हागौ बेनिखायनो जों बेनो गिबियावनो उन्दै समावनो जों ओ बेखौ फिनाय समाव मोजां गियान जेरै ओ मानसिफोरखौ सुबुंफोरखौ जेबो खालामि बेनि थाखाय बेनो गिबियावनो गियान बायदिखौ होग्रोयो आरो
नोंनि बुंनाया ओ बिदिनो ओ अरनबारियाव थानानै ओ थानानै बिसोरनि गियाना आलादा जायो। आरो न'आव जों मन्दिरनि थुनो फिसियोब्ला जोङो माने गावनि मानसिनि गियानखौ जों सोना होनो हायो। ओ बेखायनो बिस बिनि गियानाबो एसे ओ आलादा जायो। मानो होमबा अर'नाव थायोब्ला बिसोरनि ओ साननाय गियाना एसे ओ अख्रासिनाव थायो आरो जों बेखौ उन्दैयावनो जुदि फि फियोब्ला जों माने जोंनि गियानखौ जों सोना होयो नालाय। जों बेनिखायनो जों ओ गावनि रैखाथि बिखौ मोनो आरो।
उम। औ नंगौ। ओ जोंहा बे जिब-जुनारनि बेलायाव बिसोरनि ओ जेरै सुबुङा राव रायलायनानै जे ओ रायज्लायनायजोंनो गोसोखौ सुफुंना लानो हायो नाथाय बिसोरनि राव रायज्लायनाय जिब जुनारनि राव रायज्लायनाया आलादा रोखोमनि। बिसोरनि राव रायज्लायनायफोरा ओ गावसोरजों जिबजों जिब बिसोरो बुजिलायनाय बिसोरनाव गोहो सानदांथिया दं। ओ जेरै आव-फावनि गेजेरजोंनो बिस सोरो गावनि गोसोखौ ओ जेरै ओ राव रायज्लायनाया बिसोरनि आव फावनि गेजेरजोंनो जायो बिसोरनि रावा अ मोनसे थाखोआवनो थाबाय थायो ओ ओ जेरै जोंनि सुबुंनि बायदि बिस सोरनि रावा नङा ओ बिसोर जिब-जुनारनि रावा ओम मोनसे थाखोआवनो जेरै ओ जेरै होनोब्ला मोसौनि गाबनाया जेरै म' म' गाबो, जेरै सैमानि गाबनाया भौ भौ गाबो, जेरै ओ ओ आरो मैदेरनि गाबनाया ओ औवौऔ बोरैबा बिदिनो गाबो। आरो बिसोरनि गाबनायफोरा ओ गाव-गावबागाव आलादा रोखोमनि ओ गाबनाय राव दंखायो बिसोरहो ओ सोलायनो हा हानाय राव गैया। बिसोरो गावनि आव फावनि बे रावनि गेजेरजोंनो मोनसे थाखोनि रावजोंनो बिसोरो ओ सोलिबाय थानाय जिब।
औ नंगौ। नोंनि बुंनाया गासिबो थार।
औ।
गावनि ओ सोंनाय एबा गाव बिनाय बेफोर मोनसे ओ फावजोंनो माने ओ गावसोर बुजिनाय बुजिलायनाय मोनो। गावसोर बुजियो नंगौ नोंथांनि बुंनाय बाथ्राफोरा बिसोरा मोनसे मोनसे माने इसोराजोंनो गावसोर हमदांनानै मोनो आरो। औ।
दा बिदिब्ला जोंहा ओ सम होनाय मथे बेवहाय जोंनि सावरायनाया ओ समा जानाय लेखा बे जिब-जुनारनि आयदानि बेलानि सायाव सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय होननानै नोंथांनिसिम फोसावनाय जाबाय गोजोन्थों।
गोजोनथों नोंथां।